हेलौ।
औ।
औ खोनादों ना नोंथाङा? औ। औ आंबो खोनादों नोंथां ओ गोजोन मोनाबिलिनि गाहाम हामलायनाय जा सिहरनाय थाबाय नोंथांसिम।
औ नोंथांनिसिमबो गोजोन मोनाबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ जासिहरग्रोनाय
औ नोंथां जों दा ओ आं सावरायनाय आं जिखि सावरायनो सानदों बे आयदानि बागै बैसागुनि बागै सावरायनोसै ना मा एसे नोंथां नोंथांङा आंनो एसे सम होनो हागोन ना नोंथां?
औ हागोन नोंथां।
जेरै जोङो बैसागु होनोब्लाथ' जेरै मोसौ बैसागु आरो मानसि बैसागु दङना? खोनादों ना नोंथां औ जेरै- मोसौ बैसागु आरो मा मानसि बैसागु दं आं मोसौ बैसागुखौ जा जागायजेरनोसै नामा नोंथां?
औ
औ जेरै जोङो मा मोसौ बैसागु होनोब्लाथ' जेरै जोङो ओ बेनि फिथाइ सामथाइ एसे जोङो ओ सानसे सिगां जोङो ओ रोगाग्रोनानै लानांगौ जायोना मो मोसौ बैसागु होनोब्ला।
औ
जेरे दिग्लि गुथि थाराय थारायनि बेदर आरो जेरै ओ हालदै ओमफाय फानेलाव होनो जोंनिथिं बे फानेलावखौबो नांगौ आरो जेरै फान्थाव फान्थाव बेफोरखौ नांगौ आरोना जोंनो बेखौ बे फिथाइ सामथाइखौ जोङो हाखन थिना लानानै एस मोनसे माला माला माला सुयो आरो ना जोङो आरुं आरुं खाथिजों।
औ
औ आरो जों बे आरुं खाथिजों माला थुनानै जेरै जोङो ओ बे ओ जेरै हांगार आरो ना हांगार जेरै साराय नङाबा खान्थानि जेरै जोङो साराय खान्था बुङो आरोना।
औ
औ जेरै बे साराय खामथानि जेरै जों हांगार मोनोना बे थलायाव जों हांगार बोननायखौ जेरै जोङो ओ ओ हांगारखौ जोङो ओ जेरै खुरख'नानै जेरै जोङो बे हांगार खौ ओ थाव गोथारजों जों गलायो आरोना नोंथां।
औ
औ थाव गोथां थाव गोथारजों जों गलायनानै जोङो बेखौ जों बेखौ मोसौनियाव थुना होनांगौ जायो आरोना जोङो थुखैयै सिगांनो।
औ
औ मोसौनो थुना होनानै जेरै जोङो ओमफ्रायसो जोङो मोसौखौ ओ दैमायाव थुखै नो लाङो आरोना दैमा एबा फख्रिफोराव जेरै फ्रख्रिफोर गैयाला जेरै जों दंखलनि दै खावनानै जेरै जोङो मोसौफोरखौ थुखैनाय जायो आरोना जेरै बिलोफोर गैयाब्ला औ आरो जों बे बिलोआव थुखैनानै बेखौ ओ लाव जा फान्थाव जा बो सोर बोसोर बारि जा होननानै जों बिनि फिथसाफोरखौ मोजां मोजाङै आजायथों होननानै जोङो ओ ओ बेसोरखौ बोर होनाय जायो आरोना।
औ थारैनो नोंथां।
आरो जों बेखौ बोर होखांनानै जोङो बेखौ बे ला फिथाइ सामथायाइखौ जों बेनाव सार ना होनाय जायो आरोना।
औ
औ आरो जों बेयाव सारना होनानै सारना होनानै जोङो बेखौ ओ बेनि माला माला सु सुनायखौ जोङो बे माला सुनायखौ जोङो ओ जेरै जोङो दैमाफोराव मेनसेबाबो गारबोनांगौ जायो आरोना जेरै थारायजों दिग्लि गुथि बेखौ जोङो दैमायाव गारबोनांगौ जायो आरोना नोंथां
औ बे दैमायाव गारबोनाय
औ जाहाथे जेरै जोङो बेखौ मोनसे नेमखान्थि आरो नाय बे गोदोनिफ्रायनो सोलिखानाय जेरै जोङो बेखौ गारबोथारनांगौ जायो आरोना जेरै ओ न'आवबो एसे लांनांगौ जायो जोङो बे, बेहाय सारखांनानै आरो जोङो सारखांनानै जेरै ओ खामसालिफोराव, खामसालिफोरावबो थुहैनाय जायो आरो जेरै जोङो मोसौ गुलिफोरावबो थुहैनाय जाथारो आरोना? बेयो मोनसे नेमखान्थि आरो जों बर'नि आरो जेरै बुङोब्लाथ' जेरै जोङो बे मासाव थुखै खालिनो जेरै जोङो एकस'था एक मिट, मैगं खानानै जानांगौ आरो ना जेरै जोङो खुंखा बिलाइ दिंखिया जेरै ऐ बायदिसि बिना लाफा लेवा जोङो, एकस'था एक मानामुनि गासैखौबो जों एकस'था एक मैगं खानानै जानांगौ जायो आरोना नोंथां,
औ
औ नोंथाङाथ' मिथिखागौ जानांगौ नोंथां
औ
औ आरो जेरै जोङो बे खो ओ जेरै जोङो बेहाय जेरै जोङो जानो थाखाय जेरै जोङो बेखौ खौ अमा बेदरफोरजोंबो संनानै जानो हायो। जेरै जों एकस'था एकखौ जेरै औ बेहाय बेमार आजार खारो होननानै जोंनियाव मोनसे फोथायनाय दं आरो आगोलनिफ्रायनो गोदो समनिफ्रायनो, आजै आजौमोनानो खोन्थाखानाय नालाय नेमखा थि जोङो बेखौ फालिनांगौ जायो आरो जों एकस'था एक मैगंखौ जों जाथारनांगौ आरो
औ थारैनो नों
औ आरो गोदोनिफ्रायनो जों औ
नोंथाङा दहाय बुंलांदों,
खोनायाखै नोंथां हेलौ नोंथां,
खोनादों नोंथाङ ओ जोंनि बिथिं जायबो नोंथाङा जाबायदि बुं स' बैसागोखालि ओ
खोनाखै नोंथां मोजाङै?
आरोना नोंथां,
औ नोंथां हेलौ नोंथां हेलौ खोनादोंना नोंथाङा?
हेलौ
औ खोनादों नोंथां।
औ दे बुंदो बिदि
औ औ ओम मोन बेस बैसागु होननानै बुङोब्लाथ' जोङो जा नोंथाङाबो मिथिखायो,
औ नंगौ मिथिगौ नोंथां थारैनो, नोंथांना एसे नेट गैया नामा नोंथां?
दोंङो मानोबा खोनायाखै, औ औ बैसागु होननानै बुङोला जोंङो मानसि बै बैसागो आरो मोननै बै मानसि बैसागो आरो मोसौ बैसागो बे मोननै बाहागोआव जोंङो बर'फोरखौ फालिनायखौ नुनो मोनो ओ गुबुनफोराथ' गुबुन ओनसोलफोरखिथ' सैमा हांसो बेफोरनिबो बैसागु खुंनायखौ जोंङो नुनो मोनो, थेवब्लाबो जोंनि बिथिंजाय, ओ बैसागुखौ ओ जोंङो मोननै जातनि खुङो जेरै ओ सैद दान सोबथि खा
औ औ नंगौ थारैनो।
मा बुंलांलाय ‌।
औ।
संंनानै जानाय जायो ओ बेनि उनाव